औ खोनादो
औ खोनादों खोनादों नोंथां औ खोनादों औ
अ नों मा खालायगासिनो मा खालायगा
अ दायो ओरैनो दङ
मा औ औ
औ
खोनादो नोंथां खोना
औ औ
होमबा दसे सम ओ फंनो सावरायनो हाग फंनैसो खोथानि सायाव हो खोनायाखै नोंथां?
औ औ औ औ औ
खोनादों खोनादों।
औ खोनादों खोनादों।
अ नोंथांजों आं मोनसे से थपिकनि सायावसो ला रायनो होननानै ओ फैदोंमोन माने
औ हागोन रायज्लाय जागोन औ
उम दा नोंथाङा ओ
औ
सोलिफुबाय थानाय ओ गोदोनिफ्रायनो बा उन्दै समनिफ्राय दासिमाव ओ मा मा ओंख्रिखौ ओ गोथावसिन जानो जानो गोथावसिन मोनो आरो संनो रोङो बिनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औ आं माने औ उन्दैनि उन्दैनिफ्राय लानानै दासिम ओ आङो उन्दैयावथ' बिराद माने आलु एवनायखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरो आं जा
औ औ औ
थ' एवनाया आंनि उन्दैनिफ्रायनो दासिम माने फेभ्रेट आर ना आलु फिसाया आं माने जोबोद ओ जानो गोथ गोथाव मोनो आलुखौ माने आलु ओंख्रि होनोब्ला गोबां माने बेबायदिनो ओ ओ बेदरफोरजोंल जों बेदर ओ बेलेग माबा माबाफोरजोंबो जों ओंख्रि फोरजोंबो संनानै जों जानो हायो।
औ औ औ
आरो आं संनो रोंनाया गोबां माने बिबदिनो बांसिनानो संनो रोंजोबो। ओ बेदर दालि अनला। नारजि अमा। गोबां बेबायदिनो मैथाजों एम्फौ
औ औ
ओ मैथाजों एम्फौ संनाया माने फासआव जों एम्फौखौहाय एवग्रा लासिगोन एवखांनायनि उनाव जोङो ओ माने एवखांनायनि उनावहाय जों मैथाखौ रुसिगोन आरो रुनानै ओ दसे गोबाव दोननानै जोङो एम्फौखौ गारसन- होसिगोन मैथायाव ओ बेनिफ्राय दसे से गोबाव दोननानै माने गोदौ होनोनानै माने ओ बेबायदिनो मोन खांनाय मोनैनि सिगां एसे संख्रि एबा बानलुखौ जोङो साखिसिगोन आरो साखिनानै बिनि उनावहाय गो गोथाव जागोना जायाखै संख्रि नाङोना नाङाखै जोङ बेखौ मिन्थिनो मोनसि आरो जोङो
औ
आरो बेदरखौ बो आं बिराद मोजाङै संनो रोङो अमा बेदरजों आलु ओ जोंनि ओ अमा बेदरा होनोबाथ' जों बर'फोरनि थाखाय बिराद फेभ्रेट नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ अमा बेद'रा बयनिबो माने बर'फोरनि ओ फेभरेट होननानै जों मिनथिनो मोनो जों गोबां माने सुबुंफ्रानो बेबायदि ओ अमा बेदरखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो ओंखायनो माने आंबो जोबोद मोजां मोनो जानो बेबायदि ओ आलुजों अमा बेदर सङोब्ला माने बिराद ओ मोजाङै ओंखामबो जानो हायो जों
औ औ
अमा बेदरखौ बोरै सङो होनब्ला ओ फार्स्टआव अमा बेदर खो सुगोर सिगोन सुखांनायनि उनाव बेबायदिनो ओ सारायाव थाव सेर सिगोन, थाव सेरनायनि उनावहाय, बेबायदिनो ओ साम-सामब्राम ओ एबा ओ बेबायदि बानलु देनाय एबा मस्ला मस्लिखौ होनानै जोङो ओ माबा एवना लाग्रोसिगोन बेनि उनाव बेदरखौ होसिगोन। बेदर होखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो एवनानै गोबां बेबायदिनो दसे सम दोननानै जोङो ओ बेबायदि आलु होयोब्ला आलुखौ जोङो ओ बेदर ओ एसे मोनांहांब्ला जों आलुखौ गारसनना होसिगोन ओ गारसननाय नि उनाव ओ बेबायदिनो दसे एवबावनानै जोङो दै होसिगोन दै होखांनायनि उनाव बेबायदिनो संख्रि नांदोंना नाङाखै बेबायदि बानलु नांदोंना नाङा गोथाव जागोना जायाखै साखिना नायसिगोन सखिनायनि उनाव जों बे बिबायदि मोनखांनायनि उनाव जोङो ओंखामजों ओ जानो हासिगोन आरो ना नोंथाङाबो ओ ओ माबायदि ओ जानो मोजां मोनो आरो माबायदि स संनो रोङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन
दा नोंथां सोंनाय बायदिब्ला बबे ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो आरो माबोरै सङो बेखौ दा बिनि सायाव बुंनो थाङोब्ला आं दासिमाव ओंख्रि गोथावसिन मोनो होनना बुङोब्ला जोंहा ओम सबाइजों दाउजों होननाय खोनादों जानांगौ
औ औ खोनादों
औ दा बेखौनो आं एसे ओंख्रि ओंख्रिफोरनि बेलायाव इखौ एसे साबसिनै मोजां मोनो जानो आरो स संनायनि नेमखान्थिफोरखौबो मिनथिगौ ओम फुरा मोजाङै मिथियाब्लाबो मिनथिगौ एसे दा बेखौ नोंथांनिसिम एसे फोरमायनि दा जोंहा ओ सबाइजों दाउजों स संनो थाङोब्ला फार्स्टआवनो जोंहा स सबाइ सबाइ फिथाइखौ हानि सबाइ फिथाइखौ एव-एवनानै लाग्रोनांगौ जायो दुंब्रुद खालामनांगौ जायो। एवथारनाङा ओरै जेबो थाव होआलासिनो जोंहा सारायाव दसे गुदुं जानो थाखाय दसे समनि थाखाय एवनांगौ जायो। एवखांनायनि उनाव जोंहा बे खौ मोनसे ए ओ संग्राय होननाय दङ बा मोनसे गुवार आइजेङाव बोखारनाय जायो बोखां खांनायनि उनाव बोखांखांनायनि उनाव जोंहा सबायखौ आ मोन से आइजें लानानै मोनसे हुख्रेमग्रा आरो मोनसे आइजें नांगोन बेखौ जोंहा ओ हुख्रेमनांगौ जायो दा आरो दानि जुगावथ' जोंहा ग्रेन्डार होननाय दंसै दा बे ग्रेन्डाराव जोंहा उन्नोबो हायो। बेखौ जों सबायखौ उनखांनायनि उनाव उनना लाखांजोबनायनि उनाव
औ।
जाननाय जायो दा बे साराय जाननायावहाय जानखा ओ सारायखौ जाननाय जानखांनायनि उनाव जोंहा थाव सेरो थाव सेरनानै बेवहाय खामब्राम होयो होननायनि उनाव जाहा ओ बिदिनो सबायखौ सबायखौथ' बिदि गारसनगोरामोन
औ।।
दै-दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंनानै लागोरोमोन आरो। आं एसे आगा फास' जाबाय नोंथां। ओ ओम औ। दैखौ एसे ग्लब ग्लब गोदौनायनि उनावसो जोंहा उननानै लानाय सबायखौ होसननाय जायोमोन। ओ दा बेवहाय संख्रै बानलु बेखौ होनाय जायो।
औ।
दा जोंहा बेवहाय ओ ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव सबाइ ओंख्रिखौ दसे सम गोदौ होनांगौ ग्लब ग्लबनो। दसे सम गोबाव गोदौ खांनायनि उनाव जोंहा ओ दाउ बेदरखौ साइदावहाय एवफ्रामना लाग्रोनांगौ जायो सारायाव बेवहाय जोंहा बानलु संख्रि होनानै एवफ्रामना लाजायो। संख्रि एसे होनानै हालदै हो नानै दा बेखौ जोंहा बेदरखौ ओ बाजि फारसे से फिफ्टि गोरना जायो औफुबाय थानायाव बै दाउ बेदरखौ होसननानै होनाय जायो।
औ।
अनानै
दसे होनांगौ सासेना मोनखा योमोन नालाय बिदि जायो ना बेखौ एसे नायनो हासिन एरलायनानै आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बे सबायाइ ओं ख्रियाव खारैबो बाहायनाय जायो खारैखौ एसे लुनानै होनांगौ जाहाथे ओंख्रिया ओ जानायाव मोजां जायो लिमिन जायो बिनि थाखाय होनाय जायो दा बेदरा मोननाय बायदि जाबाब्ला जोंहा सबाय आं ओंख्रिखौ हायखांनानै बा खुरैयाव एसे लानानै साखिनायनो हायो जेराव संख्रि नांदों नाङाै खै‌ जों मिथियो दा जोंहा संख्रिया नाङाखैब्ला बे समावनो। संख्रिखौ होसन होनानै दसे सम गोदौहोबावनांगौ जायो जोंहा संख्रि एरिया गासिबो थिग जखानि जाजोबोब्ला दसे समनि उनाव ओंख्रिखौ जोंहा खांनानै दोननाय जायो आरो। दा नोंथाङा। ओ सबाय इंख्रिखौ जाफेरगोन ना जाफेराखै आरो माबायदि टेस्टि बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
ओ सबाय ओंख्रिखौथ' आं उन्दैनिफ्रायनो जाबोनो मोनदों।
औ औ औ औ।
ओ सबाय ओंख्रि ओनोब्ला। जोबोद गोथाव।
औ औ।
जों बांसिन सबायखौ जायो होनब्ला ओ दाउजों जों ओ जायो। माने जाबाथाय माने जों खोथि जादाव बाथाय जाबाय थानो लुुगैयो। जोबोद माने गोथाव आरो ना। ओ मोनसे माने। बर'फोरनि ट्रेडिसनेल होनजायो बेयो। गोबां माने ओ गोथाव, जोंनि थाखाय ओ गोबां माने सुबुंफ्रानो बेबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे हानि सबायखौ जों नुनो मोनो जाबोनायखौ जों नुनो मोनो गोबां माने गोथाव आरो ना बे ओंख्रिया औ औ।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ नोंथां जोंना।
औ जाबाय नोंथां जाबाय। दा नोंथाङा आंनो बे। दसे समखौ होना। थानायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां